औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
दङ
दायो एसे जिरायनानै दं नोंथां।
अ, खबरा मोजां ना नोंथां?
औ थिगानो मोजाङानो।
दा बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि, नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
उम दा बिदिब्ला जोंनि मा होनो मेन आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ ओ मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय बा ओ मा होनो जाब्रब सोमजिनायबा जाब्रबथाय आरोना जाब्रबथाय जाथाय सोमजि जि नाय ओ खैफोद जाय खैफोदा जोंनि जेन'बा सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजाव। दा नोंथाङा बे मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे खैफोद बेनि बागै फंनैसो फोरमायनो नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ।
दा थिनि बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे खैफोदफोर जेखौ मिथिंगाया जे गावनो सोरजिनानै सुफुंनो हानायनि गेजेराव माखासे खैफोद लाबोयो। आरो माखासे खैफोदफोर दं, जायखौ जों सुबुं माहारियानो मावनानै गाव गावनिनो सुबुं माहा खैफोद लाबोयो दा बेयाव जोंहा मिथिंगायारि खै फोदनि सायाव जों सावरायनो थाङोब्ला, जों गिबियावनो बे बैफोरखौ सुबुं माहारियानो खालामो।
औ
बे माखासे जाथायफोरा जेरै हाबा मावनाय बिफां लाइफां दान फायनाय नांगौसिबांनि बां सिन बिफां लाइफां दानफायनाय बा माबा मोनसे कल खारखाना बायदि आरिनिफ्राय ओंखारनाय जे बैफोरनि बागैबो जोंहा जायो आरो सुबुं माहारि बांनाय बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा बुहुमारि बिदुं दुंनाय थासारिया सोलियो । दा बिनि थाखायनो जोंहा गोबांथार जोङो लावहाय सहायनानै थानांगौ गोनां जायो । आरो बेल' नङा माखासे जोंनि जे मिथिंगायारि खैफोद दैबाना बांग्रिं सारन्थाइ गावनाय हा खुरखानाय बैफोरबायदियाबो गोबां माने जाफ्लेबबाय थानाय माखासे जाब्रबथाय माखासे गोबांथार अखा हानायनि जाहोनावबो जोंहा दै बाना जायो आरो दैबानानि जाहोनाव जोंहा हा खुरखानाय बैफोरो गोबांथार जाफ्लेबाय थानाय बे मिथिंगायारि जाब्रबथाय हा खुरखानाया‌ मानि जाहोनाव जायो होनबाय जों बिफां लाायफां गैयाब्ला
जोंहा दैमा दैसा बिलो बिलोमा‌ सेरफ्राव जेब्ला बिफां लायफां गैया अब्ला बैफोरो हाफोरा गिसि जानाय लोगो जोंहा माखासे ओ सान्स थायो बे जों बेनिफ्रायनो दैमा दैसा बिलो बिलोमा बेफोरबायदि जायगायाव जोङो बिफां लाइफांखौ गायोब्ला जों गोबांथार रोखोमनि जोंनि हाखौ माया गोरायो लाखि जा बिफां लाइफांनि रोदायासो जोंनि हाखौ हमथा लाखियो गोदै बैफोरबायदि दैमा दैसा बिलो बिलोमा सा रुगुङआव बिदि बिफां लाइफाङानो गैयाब्ला
अखा हानायनि जाहोनाव जों हा खुरखानानै हा गिसि जानाय बेफोरबायदि जाब्रबथाया जायो आरो दङबावो माखासे मोनसे माव ब्लासो जोङो गोबांथार नाथाय जोंनि, गिदिर बांग्रों मावनाय बेखौ जों नुवा, इसिबां खैफोद गोनां, बा- बांग्रिं मावनानै न' बां बायनाय, बेफोरखौ बिफां-लाइफां लुनाय, बेफोरखौ जों नुयो। दा नोंथाङाबो, बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ मिथिंैरोखिफोर होनोबाथ' जों बयबो मिथिखागौ सुबुङा बे खैफोदा माने मानसिनि जिउआव जाफ्लबाय थानाय माखासे जाथायफोर, बिदिनो जोंहा जेनेबा मा होनो, ओ बिदिनो बिथिंया थांगोन, ओ बबे थारै फैगोन, मानो होनोबा बेखायनो सनाय मोनसे ओ खान्थि, बा सोमजिनाय जेंना, औ खोना दों दा नोंथां, हेल', औ खोनादोंना थाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
जोंहा मानो मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे, जाथायफोर ओ बा जाब्रबथाय जाथायफोरखौ जोङो, ओ जोंनि सुबुंफोरा माने माला जायो बा माला जागोन बेखौ रावबो बुंस' हाया। जायनि जाहोनाव मानो जिउआव माने गो- गो- गोबां मा होनो खैफोद आफोद सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव जों मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङो अब्ला जों बुंनो हागोन जे मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय बै जि-जि खैफोदफोर जोंहा दङ' दैबाना, बांग्रिं, बारहुंखा, सारन्थाइ गावनाय दा बैफोरो माने जोंनि मिथिंगायारिनि मोनफा मोनफा खैफोदफोर आरो । दा जेराव जोङो बुंनो हागोन जोंहा मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय बै जि दैबाना दा बियो माबा होनोब्ला जोंहा बे ओ मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय जि ओ मा होनो अखा बे अखाया बांद्राय हानायनि जाउनाव जोंनि दैमा दैसा, बान्दो बानलानि दैया माने बाङो बा बुरजा जायो। जायनि जाहोनाव जोंहा बे दैया बुरजा जानाय लोगो लोगो बान्दो बानला सिफायनानै उसि फावला जोबनानै जोंनि बे जि दैमा खाथिनि गामि बेफोराव माने साग्लोबफैनानै बिनि माखासे ओ आबाद खिथि मावनो बा न'बांफोरखौ माने बुखारना लांजोबो आरो बिदिनो बोरमा, मोसौ बायदि फिसि बेफोरखौबो बुखारना लानो थांफायो दा बैफोरनि बिथिङाव जोंहा आबादारिया गोबां दुखुनांथाव नानै थायो आरो । दा बिदिनो गावनि मा होनो गावनि न'खरनि जिउ खुंनाय राहायाव बियो गोबां खस्थ' मोनो आरो मानो होनोबा बिसोरो गावसोर नि खामनाय मा मावनाय माखासे आबाद खेथिफोरनि सायाव सोनारनानै थाजोबो। थायो दा बैफोर माने बिथिङाव बै आ आबादारिया माने ओ गोबां दुखु नाङो आरो दा बेल' नङा जोंहा बांग्रि मावनाय बे बिथिङावबो जों बुंनो हागोन जे जोंहा बाग्रिं मावनाय लोगो लोगोनो ओ जोंनि माखासे खस्थ'यै लुनाय न'बां बा गोबाव समजों जेन'बा देरनाय जों जोंहा गायनाय बिफां बैफोरबो माने गुयो आरो बे न' बांआबो गोग्रुबलांजोबनो नागिरो । आ बिदिनो हा गावगु लायनाय बांग्रिं मावोब्लाथ' जोंहा ओ न' सिंङाव थाबाय थानाय मानसिफोराबो जेन'बा न'आव गोग्रुबनानै गोग्लैयोब्लाथ' थैजोबनायनि जेन'बा चान्स थायो दा बेनिखायनो माने मिथिंगानिफ्राय जानाय माखासे जाथायफोरा जोंनि सुबुं माहारिनियाव गोबां गिख्रांथाव जानानै फैदों ओ दा बेजों लोगोसे जोंहा सारअन्थाइ गावनाय सोरबा सारनयाबोथ' माला गावगोन बेखौ रावबो बुंस' हायाना । बिदिनो माने फोथारफ्राव जेनेबा आबाद मावबाय थानाय समावनो ओ जिखुनु माबा मोनसे खामानि मावबाय थानाय समाव गोजौनिफ्राय जेनेबा सारन्थाइ गावना हर अब्ला गावना हरोब्ला जोंहा बे सासे मानसिया बे सासे सुबुंङा जेनेबा जाय दा गावजानाय सुबुङा ओ गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो दा जोंहा सम बे समाजा जेनेबा ओ सुबुंखौ ओ सासे सुबुं खहा जानाय माने जोंनिनो गोबां खहा जादों मानो होनोबा जोंहा जोंनि समाजखौ दानो थाखाय आं नङा ओ माने नों आंल' नङा ओ बेहाय माने जोंनि समाजाव साबोसे सुबुं दं' जेसेबांखि सुबुं दं दा बेफोर गासैखौ लानानै जोंनि मोनसे समाज । बिनि थाखायनो माने सासे सुबुंनि भेलु माने गोबां ओ बिनि थाखायनो माने मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय माखासे खैफोदफोरनिफ्राय ओ खैफोदफोर जानानै जोंहा जोंनि सुबुंफोरनि जिउ थांङोबा जोंहा बेवहाय जोबोद दुखु गोनां बुंनो हागोन । हो जाय बेजों लोगोसेनो बारहुंखा बारनाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाय होननानै बुंनो हायो मानो होनोबा जोङो ओ मा होनो गाहायै आबाब गायनाय सम आबाद गायनाय बा फसल आबाद खेथि मावनायफोराबो माने बाद्राय बार बे जाउनाव माने बुस' बुसा जाजोबो बर' माने आब मोजां फिथाइ मोननो नागिरा आरो बेयाव गोबां खसत लस जानायखौ जों नु आरो दा नोंथाङा बुंनो बिदिबा दिनैनिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
उम औ नोंथां